अ औ खोनादों बिलिनि गाहाय हामलायनायखौ नोंथांनि नि सिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
नोंगौ नोंथां
जादों ओ बर'फोरा गोदो जिहथु मैहुर खालामना जानाय नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जायोमोन बेफोरखौ सावरायनो सानदोंमोन नों आंजों लोगोसे नोंथाङा सन्देहनो सावरायनो हागोनबा
जागोन जागोन नोंथां सावरायनो हागोन
अ बिदिब ब्ला गोदो जे जों बर'फ्रा बायदिब जंगल फ्राव बायदिस ना गावनि जिउ सुफुंनो आदार जामु हिस साबै हाग्रानिफाय बायदिसिना जिब जुनार फोरखौ मैहुर खालामनानै जोङो बेखौनो आर दार हिसाबै बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदि मैहुर खालामनायाव जिहेथु जों बायदिसिना माबायदि मैहुर खालामो मारै खालामनो बेफोरबायदिखौ नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
नोंगौ नोंगौ नोंथां ओ जोंहा बर' हारिया होननानै बुङोबा ओ गोदोनिफ्रायनो जोंहा मैहुर खालामनानै जानाय दङ' आरो खालामबोबायबाय थादों। नाथाय आथिखालाव एसे खमायलांबाय। थेवबो जों गोदोनि जे मैहुर खालामनानै जायोमोन आं बेखौनो नोंनो फोरमायनो सानदों। ओ ओ बोसोराव माने मोनफ्रोमबो माबाया मैहुरावहाय गासिबो एखे नंजोबा जेरैहाय जों मै होनो थाङोबा मै मै मै मै होनो थाङोबा जों गामि दरसेयैनो थाङो बा गामि दरनै जों ज' जानानै थाङो माने बेयाव गोबां मानसि नांगौ जायो नालाय नोंथां। बेबायदि आरो। औ ओ जेरैहाय ओ गोदो जों ओन्दै ओन्दैबा जों नुनो मोनोमोन मै होनो थांनायाव गामि ओ दरनै दरथामजों ज' मानसि बुरजा नांगौखाय मानसि लां ज' ज' थाङोमोन ओ जे लानानै थाङोमोन आरो। ओमफ्राय जेना उनावहाय बिसोर बिराद खर'आवहाय खर'आवहाय माने साब्रै साबा बा दसजनसोआ गोजौआवहाय जे सानानै थाहैयो आरो नोंथां बिनि उनावहाय ओमफ्राय ओरैजा फारसेनिफ्राय होलांबाय थागोन आरो ओरै फारसेनिफ्राय होलांबाय थागोन होलांबाय थागोन ओ ओरै होनांथागोन बैजो जमबाय थागोन आरो जेब्ला खाथियाव मोनहैयो मैया नेनि खाथ नेटनि ओ बै जे सानानै थानाय खाथियावहाय। बेफोरावहाय माने बै स दसजन मानसिया एकदम साखा फारा जाना था थानांगोन आरो। मानो होनबा बैसोरबो बिराद बिराद गिदिर रल खालाम लागोन आरो माने हमनायावहाय मानो होनबा होनायाथ' होखागोन होनायाव माने बे थांखागोन। ओमफ्राय जेब्ला थाङो खाथियावहाय ओ बै नेट खाथियाव थाङोबाथाय बेखौ थाब नेटखौ खोलैनानै थाब थाब हमनो रोंनांगोन आरो बैसोरो। ओ बैसोर जि दसनसो नेट सोंनानै थानाय बेवहायनो जुदि मोनस'नबा मोनस'नबाय आरो बेयावनो मोननाय जायो। खिथु मैया ओरैबायदि ओ बारसिला बारसिलि खालामनानै थाब खारनो नाजायो आरो बेबायदि। बेखौहाय जों नुनो मोनदों आरो उन्दै उन्दै समावहाय। ओमफाय ज'नो बिदिनो लानानै फैनानै ओ गोदानानै राननानै गावबा गाव भागखौ राननानै बिदिनो जाहैनाय जायो आरो। दा नोंथांमोनसिम मा माखौ मैहुर खालामो ओरैनो?
ओरैनो आं जिहुथु मिथिबोदों नुबोदों जोंनि ओनसोलाव मैहुर खालामनाया थारमाने जोंनि हाग्रा नि बायदिसिना गोदोथ' जों गोबाङानो मैहुर खालामोमोन मानो जायनि जाहोनाव जों ओ गोदोयै बायदिसिना जिब जुनारफोराबो माखासेमोन। आरो अरनबारिफ्रा गोबां मोनना। दाथ' आरो गोदोनि जुगाव आं जिहेथु नुबोदों बारा गोबां सोलोंथाइबो गैया मोन नालाय। बिसोरो हा बेफोरबायदि हाग्रानि अरनबारिनि जिब जुनारखौ ओ बुथाद ना बायदिसिना मैहुर खालामनानैनो गावनि जिउखौ आदार जामुं हिसाबै जायोमोन। आरो आं मिथि फिनाय बायदि बेफोरबायदि नोंथाङा दा बावैसे बुंलांदों दि मै बेफोरखौबो नुदों आरो बायदिसिना हाग्रानि दाउ आरो सेस सा बेफोरबायदि खौ बुथारना जानायखौ नुदों आरो नों थां मैहुर खालामना। आरो मैहुर खालामनायाव आं जोंनि ओनसोल सोलाव ओरैबायदि नुदोंदि गुलटिस बाथुल बेफोरखौ लायो आरो ओ थखन औवानि थखन दाननानै लायो। आरो गोदोथ' गोदो बिदि गोदोथ' मैहुर खालामनायाव अन्थाइखौ जंफार खालाम नानै मोनसे बौ थखनबा बायदि औवानि बिदि थखन गोलाव लानानै बेयाव खाथाब नानै मोनसे ओ जंफार खालामना हाथियार महरै बेफोरखौ बाहायोमोन मैहुर
नंगौ नंगौं नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जो दयबो नोंथाङा बुंदोंमोन दि ज' ज' जानानै मैहुर खालामनो थाङोमोन मानो होनो थ' मैहुर खालामनो हारसिंथ' हानो नागिराना। जेब्ला मै मासेखौ जोङो आवग्रिनो होसोनानै उनथिं मोननो थांखाया हारसिं मोन सेया बेफोरखौ जों मोनसे आय दिया खालामनानै ओ बेंनानैसो मोनो ना।
नंगौ नंगौ नोंथां।
बायदिनो आयदा खायद' आयदा खादब लानानै जोंनि ओनसोलाव बायदिसि ना मैहुर खालामनाय नुदों। जेरै जोङो बायदिसिना हा दंग' दंला बायदिनि नाखौबो मैहुर खालामनाय नुदों। नाफोरखौ बुथारनो फोरखो दाननाय थांनाय नुयो जेस सारनो थांनाय नुयो लाङि सायो। बेफोरनिदिनो जोङो बा मैहुर खालामनानै फाननानै रांबो आरजिनो हायो। आरो गावनि जामुङावबो गावनि जानायावबो बेफोरखौनो बाहायनो हायो।
नंगौ नंगौ नोंथां औ औ ओ मैहुर मैहुरनो होनना बुङोबा आं जोंनिखौ बुंबावनो नोंथां। जों मारै खालामबावो। ओ जों मैहुर होननानै बुङोबा जेरै जोङो सेसा, मोफौ, नेवलाय, जामालाय। जों बेफोर खालामो आरो नोंथां। जेरै जोङो से साखौ जोङो खालामो से- सेसाखौ मारै खालामो आं खोन्थानो नोंथांनो। जों सेसाखौहाय अखा हानाय थाइमावहायसो खालामनाय जायो आ रो जै दिनखालि अखा हागोन जुब जुब जुब जुबनो। ओ बै खालि जोङो ज'यैनो सेंग्राफोरा गामिनि गोजा बा मालाबा सोरबा लोगोफोर ज' ज'यै जेनेबा दस बिस जोन। मानसिजों जोङो बेफोराव सिखार खालामनो थांनाय जायो आरो। जेरैहाय अखा हानाय समावहाय सेसाया ओरै खारा माने मोनथिबायना? सेसे गाव थाग्रा जायगायावनो गाव थानाय जायाग्रायावनो थायो माने। अखानायाव ओंखारा। ओंखायनो जों मा खालामदो बे समाव सेसाखौ हमनो बिराद मोजां जायो बे समावहाय ओ दलद दलद नायनानै सेसा थाग्रा खुलिफोरावहाय दलद दलद नायनानै बिनि खिखौ संनानै थांनानै माने बिदि गाव थाग्रा जायगायावहाय दलद दलद नायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय माने जेब्ला बेखौ नुयो खुलियावहाय अब्लानो माने बेखौ सु सोरगिदिं बेंनानै जाहाथे खारनो हाया। बेयावनो खुलियाव गावसोमनाय जायो आरो बायसानसफोराव जुदि फुलिनिफ्राय खारोबाबो बै सोरगिदिं बेंनानै थानायफ्रा बुनो मोननाय बेबायदि आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो लानानै फैनाय जायो आरो बेखौ लानानै फैनानै जों जयैनो गामियावहाय फोसाबगोन साफा खालामगोन साफा खालामनानै गोदानानै राननानै गाव गावबागाव जाहैनाय जायो आरो आरो सोरबा सोरबा एसेल' मोनोबा मासे सेबा मानैल' मोनोबा बेखौ लोंनाय बेजों बाहायनाय जायो आरो माने जौफोरजों लोंनायावहाय माने बाहायफानाय जायो आरो बेखौ आरो जोंहा ओरै नेवलाय नेवलानायखौबो जोङो माने बे बेखौथ' जोंहा डाइरेक्टलि बिदि होनो थांनाय जाया बहुत खम माने सिखाराव थांनायाव बेखौ मोनबोफानाय जायो आरो दस्रानि मैहुर खालामनो थांनायावहाय। ओ बेखौ जों लामा औ बास नाय नुयोबा मालाबा खारनाय नुयो बा माने जों होसोफानाय जायो आरो बेखौहाय। ओ बेखौ जेरै होसोयो जेनेबा। अ बेथ' बिराद खारनानै। गुदुं मानि हाबहैलाबायो नङा होमबा नोंथां बेखौथ' जोङो दांसिन गुदुङावसो हाबनाय नुयो बेहाथ' गावहा निजे। गुुंदुं गैया होननाय। जों खोनायो नङा होमबा बियो मालायनि। मालायनि गुदुंफ्राव। हाबला बायोनो ओमफाय बेवहायनो जोङो बेखौहाय जावनानै लाबोफानाय जायो आरो ना। औ बेबायदि जाव ना आरो मोफौ। मोफौखौबो जों बिदिनो। ओ सान अखा हाखांनायनि उनावहाय। बिराद अखा हाबाय थादों जेनेबा ह हमना लादो ओमफ्राय अखा हाखांनानै सान्दुं दुदों जाहैदों बिदि जे सान्दुं दुंबाथाय जोङो माने मोफौ नागिरनो थांनाय जायो आरो फुरा मोफौनि थाखाय टारगेट लानानै थांनाय जायो आरो मानोना ओ अखा थांनानै सानदुं दुङोबा मोफौआ सान्दुं थाबायनो ओंखारो नोंथां गावनि थाग्रा गुदुं खाथियावनो थानानै बे सायो सायनायालाय जों खदाल लांफाखायो बे समाव जों मिथिखायो नालाय मानो होमबा बे अखा हाखांनायनि उनाव सान्दुं सायगोन आरो बे गुदुं खाथियावनो थायो आरो बे गुदुङावनो हाबफिनगोन जों माबायो लानानै बेयावनो जोङो बेखौ लानानै ओ सिरि सिरि नायो जेब्ला फोननानै हाबनाय नुयो बा जोङो बेखौ मोफ खौहाय जावनाय जायो आरो ओ नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव जों लानानै फैनाय जाबाव औ नोंथां मोन थिं आरो मा मा रोखोमनि माने खालामबावो माने
औ नंगौ खालाम बायदिसिना जेरै जोंनि ओन सोलावबो नुनो मोन्दों आबाद फोथारफोर जेब्ला जों दैज्लां बोथोर फोरनिफ्राय माइ गायो अब्ला दैज्लां बोथोराव जोंनिया ओ माइ गायखांनानै जेब्ला दैज्लां बोथोरा बारग'आं बारग'आं जायो अब्ला माइफ्रा माइ मोना होमबा? अ बेफोर बायदि माइ मोन नायाव ए न्जरफोरा गोबां माइ फिथाइखौ जानो थाखाय गोबां खाथि खाथि खुरना थाया होमबा? एन्जराबो गोबां ओम बाहागोनि दं जेरै फारागथि दं ओ जागोथिया एन्जर बंगा निंगिनि बायदिसिना दङ बेफोरो माइ जानो थाखाय माइ खाथि खाथि खुरना थानानायाव जों जेब्ला आबाद फोथाराव जोङो नुयो अब्ला जोंबो मैहुर खालामनो थांनो मोनदों। ओ बेफोरबायदि एन्जरखौ जोङो जाहाथे जोंनि आबादनि आबादा रैखाथि जायो बेफोरखौ एजर फोरखौ मैहुर खालामना लाबा आरो जोंनि जामुंआावबो बाहायजागोन। ओ एन्जर बंगा बायदिसिनाफोरखौ जावना मोनदों खदाल लानानै थाङो आरो खदालजों खा सिगांवसो लांफायो। मानो होनबा एन्जर गुदुंफोर खौ नुवाब्ला जों खासिजों खरनखुसि खालामनानै नागिरनाय जायो नङा होमबा नों
नोंगौ नोंथां नोंगौ
आरो बेबायदि एन्जर जोङो बबा गोथौआवबो थाङो जागोथियाफ्राथ' गुदुं मोनसे फास्टाव खुरनायावनो गोबां बे बे गोबां एन्जरफ्रा गोबां माखासे थायो। आरो बंगा बायदिसिनाफोराव मास से बा मानै फोरल' थायो। दिंगिनिखौथ' जाया जों थेवबो ओरैनो माब्लाबा मैहुर खालामनाय फाजे बेफोरखौ ओ जाहाथे आबाद थिलिया मोजाङै थायो बादखौ गाज्रि फसलखौ गाज्रि खालामा होननानै ओ जावनानै बेफोर खौ उम फोथैयो बा गार'यो बेलेग साइडआव बेदि खालामो आरो नों थां
औ औ आच्छा नोंथां
औ
दोनै समाबो जाबाय जों एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां दे